हेलौ
हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ दा गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासि हरनाय थाबाय नोंथां।
नोंथां एसे गोसा रायज्लायनो हागोन नामा?
औ खोनायाखै ना
औ खोनादों नोंथां
औ माने दा जोङो नोंथांनि सिम माने मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो होननानै हरदोंमोन आरो
औ औ
बे आयदायानो जाहैबाय जों सोलोंथाइ सोलोंथाइनि सायाव माने सोलोंथाइखौ जोंनो मानो नांगौ बा सोलोंथाया जोंनि जिउआव मानो गोनांथि बेनि सावै बेनि सायाव माने सावरायनो होनना हरदों आरो नोंथां
औ हागोन नोंथां सावरायजागोन
औ दा जोङो सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला ओ सोलोंथाइया जाबाय जोंनि जिउनि मोनसे ओ देरसिनखौनो बुंजागोन माने देरसिन माने माने मोनसे देरसिन धोन आरो सुबुंनि देरसिन धोनानो जाबाय सोलोंथाइ। दे जोङो सोलोंथाइ औ सोलोंथाइ गैयाब्लानो जेबो माने ओ जायखिजाया खामानि नो जों मावनो हाया बा मावनायनि बेलायाव जोंनो सोलोंथाइ नांगौ नांग्रोगौ जायो
औ नंगौ नोंथां
बेनि सायावनो जों बुंनो सानो जे जोंनि सोलोंथाइखौ मानो नांगौ होनना बुङोब्ला जोङो जिउआव थांना थानो थाखाय बा मबा मोनसे बायदिसिना माबा मोनसे राहा लानो थाखाय जोंनो सोलोंथाइया गोनांथि बे सोलोंथाइखौ जों सुबुङा गोदो गोदाय सो-सोलोंथाइ मोनैनि जाउनावनो नो जोङो माने गोबाङानो ओ बिदिनो माने जौगाखांनो हायाखैमोन आरो नाथाय आथिखालाव ओ सोलोंथाइ लानानै गोबां माने जौगानाय फैबाय जौगा आरो जौगाबोबाय दं दा बे बिथिङावनो नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां
औ दा नोंथाङाबो एसे सोलोंथाइनि बागै बुंनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ औ दे एसे फोरमायदो
औ सोलोंथाइयाथ जाहैबाय जोंनि जिउ खुंनाय राहाफ्राव जोबोद गोनांथार नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
मानोना जों सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो गोबां जिउआव दावगालांनो हायो आरो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जों गोबां जायगाफोर एबा गोजान गोजान गिदिर गिदिर जायगाफोराव जों थांनो हायो नङा होमबा नोंथां आरो जोंहा सोलोंथाइयाथ' जोंनि जिआव गोनांथार मानोना जों सोलोंथाइजोंनो बायदि बायदि रोखोमनि जोंनि सानफ्रामबोनि जिउआव सोलिजाबाय थानाय मुवा बेसादफोरखौबो जों दिहुननो हायो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो।
औ नंगौ
सोलोंथाइ लायोब्लाथ जोंहा बयजोंबो सिनायजानाय जायो मानोना जों मोजां मोजां मोजां सोलोंथाइ एबा मोजां मोजां जों सोलोङोब्ला जोंहा बयजोंबो सिनायजानाय जायो आरो गासैजोंबो जों मान हो जायो नोंहा जुदि सोलोंथाइया मोजां होमब्ला आरो बेल नंङा जों सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो गोबां जिउआवहाय गिदिर गिदिर जेरै डक्टर इन्जिनियार साइन्टिस् बेफोरबायदि जों जानो हायो आरो सोलों मनि गेजेरजोंनो जोंहा माबा मोनसे एबा खैफोद आफोदफोर जायोब्ला जोंङो सोलोंथाइ लानानैनो जों सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो बैफोरखौबो जों सुस्रांजोबनो हायो। दा नोंथाङा बो आंनो आरो सोलोंथाइनि बागै एसेबाव फोरमायनो हागोन नामा नों
औ जों सोलोंथाइ होननानै बुंङोब्ला माने सोलोंथया जोंनि जिउआव जे गोनांथि बेखौ जोंङो बुंनो हायो माने जों सोलोंथाइ लानानैनो
औ
जिउआव सासे मोजां माने गोख्रों दैदेनगिरिबो जानो हायो बा
औ नंगौ नोंथां
औ मोजां मोनसे फरायनानै माने साख्रि बाख्रिबो मावनो हायो
औ नंगौ हायो नोंथां
जिउनि जिउ राहा दानायाव सोलोंथाइया जोंनि थाखाय गोनांथिथार माने जों सोलोंथाइ गैयाबा न गर गंसेखौ माबोरै सामलायलांनो बेनिबो माने गोबां प्रब्लेम जायो बेनिखायनो जोंनो जिउआव सोलोंथायाइया गोनांथि जानानै फैदों आरो बेजों गेजेरजोंनो सोलोंथाइ लानानै गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव थांनानै गोबां माने गियान सोरजिनो हायो बा राव हारिमुफोरखौ जोङो सोलोंनानै सोलोंनो हायो दा जोङो सोलोंथाइनि बिथिंङाव बुङोब्ला जोंनि हादोराव एसेबां मानि माने जौगासाराखै अब्लाबो जों गुबुन हादरफोरबायायदि जौगासारनोब्ला जोंनो गिबियावनो होनबा सोलों औ सोलों सोलोंथाइखौ नांग्रोगोन आरो माने सोलोंथाइनि फारसे जोबोद गोसो होनांगोन
औऔ
जों जुदि जिउआव सोलोंथाइ लानो हायाब्ला माने गोबां माने माबा गोबां माने लस जायो आरो माने दस्रा जेरै ओरैबायदि माने नोङो नांगौबायदि ओ माने गियानखौ मोननो हानाय नङा सोलोंथाइ लायाब बोला बेखायनो जोंनो माने सोलोंथाइया गोनांथिथार आरो।
नंगौ नोंथां।
दा बे सोलोंथाइ बिथिङावनो जोंनि इयुन जोलैनि फरायसाफोरा बा
औ।
औ स्टुडेन्टफोरा माबादि जों सोलोंथाइखौ लानांगौ बेनि सायाव फोरमायगोन नामा नोंथाङा?
औ।
औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां। दे नोंथाङा मा होनदोंमोन एसे होनफिन होनफिनलाय।
माने ओ दा आथिखालावथ' माने गोबां फरायसायानो सोलोंथाइखौ माने सा स'सेयावनो गारो नङा होमब्ला? गोबाङानो सोलोंथाइखौ लायो नाथाय गोबाङानो गारो। बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंनो सानो जे जोंनो इयुन जोलैनि फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ मानो लाथार लानांगौ बा ओ सोलोंथाइखौ दोनालासेनो माने आवगायलांबाय थानो हायो?
जोंहाथ' दा सोलोंथाइखौङो दानि जुगाव गोबां उन्दै उन्दैयावनो गारो नङा होमबा नोंथां? मानोना बिसोरो न'खरफोरनि एसे जाहोनाव गारनांगौ जायो बा जोंहा दानि जुगाव सोलोंथाइफोरखौ लाइमोनफ्रा एबा सोलोंथाइफोराव लाइमोनफ्रा बांद्राय गोसो होआ
औ नंगौ।
बिसोरो जाहैबाय गोजान गोजान जायगाफ्राव बिदिनो खामानिफोर मावहैयो सोलोंथाइफोरखौ गारनानै दा बियो जोबोद गिदिर गोरोन्थि मानोना जोंहा सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जों जिउआव बो गोबां दावगानो हायो होननानै जों साननांगौ साननानै लानांगौ। आरो जोंहा सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जों बायदि बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोर जों दिहुननो हायो।
औ औ।
आरो जोंहाथ' आथिखालनि जोंनि लाइमोनफ्राथ' गोबां खायसेफ्रा गोबां उन्दै उन्दैनिफ्रायनो सोलोंथाइ लायो आरो खायसेफ्रा गोबां उन्दै समफ्रावनो सोलोंथाइफोरखौहाय गारो।
औ औ।
जायहा सोलोंथाइफोर लादों एबा जाय सोलोंथाइखौ उन्दैनिफ्रायनो लायो बेफोरो जोबोद मोजां मोजां गियान मोनगोन एबा जिउआव जोबोद दावगालांनो हागोन। आरो जोंहाथ' दायो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो गावनि जिउआव नांगौ जानायफोरखौ जों सुस्रांजोबनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
आरो बेफोरनि बागैबो गोबां जों जोंनि जिउआव सोलोंथाइनि सोलोंथाइजों एबा सोलोंथाइ लानानै जों गोबां जिउआव खामानिफोर मावनो हाबावो। जेरै जोंहाथ' सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जेरै गारि मटर बायदिफ्राबो सोलोंथायनि गेजेरजोंसो दिहुनजादों नंआ होनबा नोंथां? आरो गोबां रोखोमनि बायदि बायदि मुवा बेसादफोरा सोलोंथाइजोंनो एबा सोलोंथाय लानायनिनो बेखौ गुबुन मानसिफ्रा दिहुनदों। दायो जोंबो जेनेब्ला सोलोंथाइफोरखौ मोजाङै लायोब्ला एबा जोंबो सोलोंथाइखौ उन्दैनिफ्रायनो लायोब्ला जों जोबोद जोबोद मोजां मोजां गियान मोननानै जोङो जोंनि जिउआव दावगालांनो हागोन आरो बायदि रोखोमनि जोंनि जिउ खुंनाय राहायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौबो जों सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो दिहुनलांनो हागोन
औ नंगौ।
आथिखालावथ' गोजान गोजान जायगाफ्रावथ' थांनो थाखाय सोलोंथाइया जोंनि थाखाय गोनांथार।
औ नंगौ औ।
दायो जोंहा गोजान गोजान जायगाफोराव थाङोब्ला बायदि बायदि रोखोमनि एबा बायदि बायदि भासा एबाफोरजों रोंनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां? दायो नोंथाङा आंनि बे सोलोंथाइनि बागै बुंनायखौ माबायदि मोनदों नोंथां?
बुंनाय गासिबो रावफोरानो थारैनो नंगौ। मानो होनोब्ला जोंङो सोलोंथाइया माने मानसिनि जिउआव जे गोनांथि बा जों सोलोंथाइ लानानैसो गावनि जिउखौ दानो हायो बा गावखौ सासे लेखा गोरों महरै सिनायथि होनो हायो बेखौ जों मोनथिना मोनबाय दा नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन दा ओ दोनथ'लायनोसै नामा?
औ नोंथां जागोन।
दे गोजोन्नाय थाबाय नोंथांनिसम।
औ जागोन दे नोंथां।